औ खोनादोंना
औ औ नोंथांङा खोनादोंना मोजांङै
औ खोनादों नोंथां मा खबरमोन नोंथां
मोजां नोंथां माने आंङो दा मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय नोंथांङा जुदि फ्रिब्ला आं बेखौनो माने सावरायनो होननानै नोंथांखौ ओ हरनाय जादोंमोन आरो जेनबा।
अ नोंथां मोजां आरो ओ दा आंबो ओरैनो दङो जिरायनानै नोंथांङा मा सावरायनो गोसो आंजों बेखो सावरायलायनो हागोन बा फोरमायलायनो हागोन आरो आरो आं बेखौनो मिथिनो लुगैदि नोंथांङा आंजों मा सावरायलायनो सान्दों एसे बुंफोरना होदो
औ औ औ नोंथां ओ दिनैनि बे आयदायाव आङो जोंनि बरफोरनि दोरोंङारि जाग्रा जायखौ जोङो सरासनस्रायै फिथा होननानै बुङो। बेनि सोमोन्दै माने दान्दिसे सावरायनो सानदों आरो ना। ओ औ औ नोंथांङा जुदि औ औ असु दा गैयाब्ला जों सावरायजागोन ने।
औ नोंथां जेबो उसुबिदा जानाय नङा
औ औ औ औ अब्ला जों नि सावरायलायनायखौ आं नोंथांनिफ्रायनो जागायनो सानदोंङो सुंदयै नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो ना आयदानि सोमोन्दै।
औ दा जोंहा दोरोंङारि। फिथा होनना बुङोब्लाथ जोंहा बर गामि ओनसोलफोराव गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिमबो। बानायनानै संनानै जाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ
जोंहा गाहायै फिथा सावनाय बा बे दोरोंङारि फिथा बेफोरखौ जोंहा बर सुबुंफोरा बांसिन समावनो बोसोर गोदाननि बैसागु आरो मागो दमासि। नि फोरबो बेफोरारिफोराव गोबांङै सावनानै जानाय बांसिनानो नुनो मोननाय जायो आरोना। दा बेफोरो फिद दाफोरखौ जोंहा मोनसे जामुं महरै बा मोनसे बोसोर गोदाननि मोनसे। मोजां खायद हिसाबै जानाय जायो आरो बेफोर फिथा गो जोंहा गोबां इदिनो सावनानै गोबां गामिनि सुबुंफोरनो जाहोनाय जायो मोनसे। रंजानाय बाजानायनि माबा माबख बाथ्रा लानानै बा मोनसे रंजानाय बाजानायनि मोनसे मा होननानै बुंगोन बेखो। अननाय होलायनाय माने बेफोरनि गेजेरजों बेफोर फिथा सावनाय आरिफोरखौ जानो दोरोङारिखौ बानायनो थाखाय गोबां
औ
जाय
औ औ
ओ माइरंनि माइब माइरंनि माथा ओ रनजित माइरं बेफोरनि माखासे माइरंफोर जों फिथा बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो नङाहोनबा दा माइरंनि अनगायै बो जोंहा सिबिं सिनि नारेंखल बायदि माखासे फिथाइ सामथाइ आरो बेसादफोरबो नांगौ जायो
औ औ नंगौ नंगौ
आरो जोंहा फिथा होनोब्ला जोंहा ओ गोबां रोखोमनि थायो जेरै फिथा लावदुम होनो नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
आरो थटावनि थाव फिथा गोलाव एन्थाब आरो सौरायाइ माखासे गोबां बिदिनो फिथा थायो आरोना दा बेफोर फिथाफोरखौ जोंहा गोबां बर ओनसोलावबो जायगा लायै जायगा गोबां गोबां मुं होनायबो नुनो मोनो जायो खोनानोबो मोनो औ औ औ दा बे मोनसे मोनसे मोजां बर हारिनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय दोरोङारि जामुं आरो
नंगौ औ नोंथां
उम दा बेफोर फिथाफोरफोरखौ बानायनानै जोंहा गामि ओनसोलफोराव गोबां जाबोनायखौ नुनो मोननायजों लोगोसे बेफोर फिथाफोरफोरखौ सावनानै माखासे जे न खरा रांखान्थियारि गोबां हेफाजाबबो मोननो हादों
औ औ नंगौ
औ आंनि मिथिनायावथ जोंहा बेफोर दोरोङारि फिथा सावनाय बे फिथा जायफोरखौ जोंहा दिनै नि गोदान मुगानि समाव ओ मोनसे जि आइ टेक मोननो हादों होननानैबो आं खोनानो मोनदों आरो
औ औ औ
दा नोंथांनि
अ नोंथांनि आं सोंथिखौ ह
अ बेफोरबायदि माने फिथा बेफोरखौ लानानै जोंहा माबाफोर न'खराव ओ बेफोरनि आरो गुबुन हारिफोरजों माबायदि अनसायजानो माने बेफोर एसे नोंथाङाबो फोरमायथिना होदो नामा आंनो
औ औ औ नोंथांनि सोंथिखौ आङो बाराद्रायना माने मोजाङै खोनायाखै थेवबो आं मोनदांदों नोंथाङा मा सोंनो नागिरदों अब्ला आं फंनैसो बुंनो सानदों जे फिथा होननानै बुङोब्ला
जाय दोरोङारि फिसा नोंथाङा खोनाबाय दङ ना औ खोनाबाय दङ
औ औ जोंनि बर'नि दोरोङारि फिथा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गुबैयै मोननो थाङो जेरैहाय एन्थाब थावनि फिथा बेनि उनावहाय फिथा लावदुम बेनिफ्राय बैसाग बैसागु बोथोराव ज जाग्रा जोंना हमना लाबाय फिथानि सिरियाव गोग्लैयाबाबो जेनेबा सौराय आरो दाखुरा आरो जेन'बा जायखौ जों बर'फ्रा मैखोमैनो जायो न'खर न'खर मोनफ्रोमबो न'खरफोरनि सुबुंफोरानो बेफोरखौ मोनथियो आरो बाहायो औ बोथोर लायै बोथोर सुबुंफोरा जेन'बा जोंनि बेफोर जानायनि खान्थि फोराबो आलादा आलादा आरो जिहेथु बर'फोरा जोंनिया आबाद फोथारजों सोनारनानै जाग्रा मोनसे हारि गामि गफायाव थानाय बर'फोरानो होन सोहोर नोगोराव थानाय बर'फोरानो होन गासैबो बिनि थाखाय थांनायखौ मिथिगौ बेनिफ्राय नोंगौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन जे फिथाइया जोंनि मोनसे सिनायथि हारिनि सिनायथि आरो लोगोसे नो जोङो बायदि रोखोमै बेखौ बानायनानै जायो लोगोसेयैनो बानायनानै जानायल' नङा आरो बे जोंनि रांखान्थि आरजिनायनिबो मोनसे आजिखालि दिनैनि दिनावहाय मोनसे माने राहा जानानै फैबाय जों नुनो मोनो गोबां गामि गफाफोराव एबा नोगोर सहरफोरावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा एबा बर' लाइमोनफोरा एबा जोंनि बर' सुबुंफोरा एबा गुबुनानो होना मानोथों गासैबो माने जोंनि माखासे जाग्रा लोंग्रा जेरै दोरोङारि फिथाइआनो होन बेफोरखौ फाननानै एबा जाहोनानै एबा दिन्थिनानै गोबां रां आर आरजिनो हादों आरो बेल नङ नङा जोंनि जि दोरोङारि जाग्रा-लोंग्रा बेयो गुबुन हारिजोंबो अनसायजादों आरो मोजां मोनजादों जिहेथु गोथाव बेखायनो अनसायजादों आरो बयबो मिन्थिगौ जेन'बा बे फिथाफोरखौ बर'फ्रा गोबां बाहायो जायो होननानै ना
औ नों
औ औ आरो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो जेब्ला फिथानि बानायनायनि खान्थिनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां जोङो मोननो थाङो जे गासिबो रोखोमनि बर'फोरनि जाग्रा फिथाफोरखौ जोङो माइरंजोंनो बानायो माइरङा गोबां गुब गुबुन रोखोमनि थानो हागौ जेरैहाय जोङो माइब्रानि बानायो जोसानि बानायो माथा माइरंनि बानायो आरो गुबुन गुबुन न'आव मोननाय लकेल माइरं आरो जेन'बा जायखौ जों न'आव गोरलैयैनो मोननो हायो बेनिफ्राय आ सुंद' सुंद'यै सावरायनो आं सानदङो जेन'बा फिथाफोरखौ माबोरै बानायोना नोंथां बेनि सोमोन्दै जेन'बा सानैजों जों एसे सावरायजागोन आरो ना औ जेरैहाय आ लावदुम फिथाइनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदोंनो माइरंखौ जोङो सोमनानै जेनेबा बेखौ देना लाग्रोयो आरो बेनिफ्राय देखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो नाथेमनानै दोनो जाहाथे बिनि आं गिसि एबा सिदोबथिया गैया जालाङा आरो बेखौ जोङो मा खालामो गिबियावहाय बेखौ बानायनो थाखाय जोङो बिनि सिंआव ओ होफानो थाखाय जेरै सिबिं सिनि एबा खायबा संख्रि मोजां मोनग्राया संख्रि बेनिफ्राय नालेंखर आरि खौ बाहायो आरो गोथाव जानायनि बेनि फ्लेभारा मोजाङै थानायनि थाखाय आरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो दै गुदुं फुदुंनानै बेयाव हमनाय जायो आरो जेरै थिख्लिनि खुगा एबा खुरै एबा खुरै खन्थ्रा एबा जिखुनु नालेंखलनि खलथा बेफार बाहायो आरो बेनिफ्राय बेखौ होनानैहाय माने हमनाय जायो आरो ना दैखफ'आव गुदुंनि ग्लब ग्लब फुदुंनाय दै खफ'वाव बेखौ हमो बेनिफ्राय बेबायदिनो जि मिनिटसो नैजि मिनिटसोनि उनावनो बियो एफाग्राब समबो नाङा आरो जेनेबा नों जेसेबां गेदेर बानायदों सोनारगोन फिसा बानायब्लाथ' से मिनिट नै मिनिटआवनो मोनो बेबायदि आरो जेनेबा बेनि ओमफ्राय ओ जोंनि दोरोङारि फोथायनाय बायदिब्लाथ' बे फिथा लावदुमखौ जों बैसागुआव जाया बेनिफ्राय बेखौ जोङो मागो दमासिफोराव बाहायो होननाय आं खोनादोंमोन आरो जेन'बा आंना गोरोन्थि जाबाय बायनो हागौ थेवबो आं खोनादोंमोन आरो उल्थासो जाबाय नामा मिथिला। औ ओमफ्रायायो आरो जेनेबा बिदिनो गुबुन गुबुन फिथाफोरनि बानायनाय रोखोमाबो आलादा आलादा ना नोंथां औ- औ नोंथाङा माबाफोर बुंहरगोन नामा फंनैसो गुसुंयै
जोंहा फिथा लावदुमखौ माखासे दोरोङारि फोरबो जेरै बैसागु बेफोराव जाया होननायखौ बांसिन गोबां जायगायावनो मिथिनो मोननाय जायो। नाथाय जोंहा माखासे बे गामि ओनसोलफोराव बेफोरफोरखो माखासे इदिनो दोरोङारिफोरबो जेरै बैसागुआरिफोरावबो सावनानै जाबोनायखौ नुनो मोननानै आं बेफोरखोनो बुंथिनाय जादों आरो नोंथाङा दा आंबो बारा गोबाव बुंलिया माने नोंथाङा जि बुंफोरना होबाय बेफोरो नंगौ। आरो आं मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोननो हाबाय। बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ जिहेथु जोंना समाबो जाबाय औ औ
थ'लायनोसै नामा नों बिथां खिनियावनो औ औ औ जोंहाथ' रायज्लायनांगौआबो गोबां दङ दा रायज्लायजोबनोबो हानो नंलिया उनाव सावरायलायनोसै बिदिब्ला औ।